औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा आंनो
अ अ हागोन दे
औ नोंथांजों आङो जोंनि ओनसोल फोर बा हादोरफोराव बा मोननो हानाय फिथाइ सामथाइफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो
अ औ औ रायलायजागोन दे नोंथां
ओ नोंथाङाथ' मा
ओ अ औ जायो नोंथां जायो
औ नोंसोरनि ओनसोल बा गामि फोराव ओ मा फिथाइ सामथाइफोर खौबो गोबांसिनै मोननाय जायो
औ ओ आं एसे फोरमायनानै होनि र' नोंथांनिसिम उम जोंनियाव दा उम गोलोम बो थोर सम नङा होमबा नोंथां दा जोंनि गामि ओनसोलाव गोलोमो बोथोर दा समाव दा बायदि गोलोम बोथोर अ जोंनिया ओ थाइजौ खान्थाल लिसु ओ लिथुखु बायदिफोरखौ खौ बांसिन मोननाय जायो आरो जोंनि दा गामि ओनसोल फोराव आरो फिथाइ सामथायाइ होनबा दा जों ओ थाइजौ थाइजौफोरखौ मोननाय जायो लिसि लिुसु
औ
बे आरो लिथुखु बेफोरखौ मोननाय जायो थाइजौफोरा दा मोन फुनाय सम आरो
औ औ नंगौ
आरो खान्थालफोरा बिदिनो एसे उम
औ आथिखालावथ' बो बोथोर मोननायनि सिगांनो जोबग्रोनायखो नुनो मोनोना औ नङा माने आथिखालाव माने बोथोर मोननैनि सिगांनो जोंनि जे फिथ थाइ सामथाइ दङ जोबग्रोनायखौ नुनो मोननाय जा जायो आरो। दा जेरै ओ आमथि मोनफैयि‌ सिगांनो जोंना थाइजौ फोरा जोबनोनो हमलांबाय औ
औ हमलांबायानो औ
औ थाइजौ फोराबो जानो जोबोद गोथाव जायो आरो आरो फिथाइ सामथायाइफोराव गोबां रोखोम गामिनि फोरबो मोन नुनो मोनो आरो मानसिया मानसिफोरा
औ बिनि थाखाय खायफा खायफा फिथाइ सामथाइया औ औ औ।
ओ हायोब्लाथ' गासैबो सुबुंफोरा माने सानफ्रोमबो एसे एनै फिथाइ सामथाय जाबाय थानाया जोबोर मोजां आरो
ओ औ औ औ नंगौ दा आरो रैमालिफोरखौबो औ रैमालिफोराबो मोनहां मोनहां जाहांबाय। रैमालि फिथाइफोरा मोनहां मोनहां जाबाय जायखौ जों आनारसबो होननानै मिथियो। बेफोरबो मोनहां मोनहां जाबाय बेफोर खौबो जानानै मोजां मोनो जेनबा ओ बांद्राय गरम बायदिफोराव बेफोर बायदि फिथाइखौ जाना होबा देहाफोरखौ एसे मोजां मोनो दा आरो बोथोरा गायनाय फुनायनि दिन मानसिफोरा दुब्लि फोथारफोराव खामानि मावहैयो ओ मेंना फैयो आरो बे फोराव मेंना फैबा दसे जिरायनाय टाइमाव बेफोर ओ फिथाइ सामथाइ रैमालिफोर बायदिखौ मोनजाबा देहा फोरा गोजोन मोनो मेंनायफोरा एसे गोजोन मोजां मोनो आरो
औ औ बेबायदिनो जों थाइजौफोर खौबो गोथां गोमोन ओ जानो मोजां आरो गोथां जोङो खाजि हानानै जाजायो खाजि हाना जाब्लाबो गोथाव मोनजायो औ बेनिफ्राय जों फोमोननानै जानायखौबो गोथाव मोनजायो आरो। जेरै जों थाइजौ गोमोनफोरखौ औ ओंखामफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो।
औ जानाय नुयो जोंथिंबो जायो नोंथां ओ ओंखामजों फुंफोराव ओ जाजायो थाइजौगोमोना माने औ औ उम
ओ मोजां आरो फिथाइ सामथाय जेसेबां जान एसेबां जोंनि देहायाव औ जोंनि देहानि आंखाल फोर खौ सुफुङो आरो
औ औ थालिरफोराबो मोजां नोंथां थालिरफोराबो दा जोंनिया ओ गोथां आरो गोमोन मोननैबो जाजायो। ओमफ्राय आरो थालिरनि बै ओ ओंखारनाय ओ मैखुन नामा? बुङो बेखौ जोंथिंबो बेफोरबो ओंख्रि संनानै जाजायो आरो आरो ओ उम गाराय गुरायफोरनि थाखाय मोजां
औ जोबोद मोजां आरो औ औ बेबायदिनो गुबुन गुबुन औ बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथायाव गुबुन गुबुन भिटामिन ओरै नुनो मोननाय जायो आरो जेरै औ
दा थालिरानो जोंनिया उम उम गोथाङैबो जाजायो आरो आरो मोनबाथाय जा जायो गोथाङै जानाया आरो ओंख्रि संनानै जानांगौ जायो जोङो। आलु बायदिसिना बेदर बायदिफोरदों मिलायनानै अ अ एवनानै जानायरखम जायो गोथाव जायो बेफोरबो देहानि थाखाय मोजां औ औ आरो औ गोमोननाबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां बे खौबो जों जानाय जायो
जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो ओ सरासनस्रा जोंनि ओनसोलफोर नुनो मोनो आरो नखर नखर हरनो बेफोरो थालिर थाइजौ खान्थाल लिसु लिफुफु बेफोर थायो आरो अनेक थाखायो आरो बै जेे न मोननाय जोंनि बेफोरो बांसिन मोजां आरो हाथायफोराव बायना जानायनिख्रुइ आथिखालावथ' फिथाइ सामथाइफोरावबो गोबां मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ नुनो मोनो औ
थारै गोथांफोरखौनो लांनानै बेयाव मुलि बाहायना गेस होनानै फोमना फानो औ बाजारफोराव औ बेफोरफोरखौ औ नंगौ बेनिफ्राय साबसिन जोंनि न'नियानो जायो आरो न' मावनानै
औ औ औ बायनाय औ बायनाय फिथाइ सामथा फिथाइ सामथायाइ हिसाबै जोङो आरो आपेल आंगुर फोरखौ मोननाय जायो बेदना आरिखौ बेदनाखौबो खायफा खायफा गामियावबो मोनो ओ थेवबाबो बांदा
खम आरो जोंनि बेफोर ओनसोलफोराव जाया आरो बेफोरो आफेलफोरा जोंनियाव मावनाय जाया आरो मावनायनि नुनोबो मोना औ बेफोर बै फाहारिया ओनसोलफोराव बांसिन जायो आरो जेराव थान्दा
औ औ
जोंनि बेफोरावथ' बेफोरनो आरो थाइजौ खान्थालखौनो गोबांसिन नुनो मोननाय जायो आरो औ औ औ बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर गोखै फिथाइ सामथायफोरा आरो जोबोर मोजां आरो बा जों आसार बो बाना नानै लाखि जायो बेफोर खौ जों औ बोथोरनि फिथाया बोथोराव जोबलांबाय जोङो बेखौ आसार बानायना बोसोरफा गाहामालासि जानो हायो आरो
औ औ दाथ' थाइजौखौ औ आसारफोर बानायनाय जादों आनो जोंहाथ' नोंथाङाबो बानायदो ना नोंथां आसार
आङो औ आङो बानायफेरना मोनाखै खै थायजौ आसार मोननायालाय जोङो बायना सो जायो आरो बायना जाफेरनो मोन नोंथाङा बानायनो मोनदो नामा
बानायायनाय
अ अ माबायदि माबानायदो दे फोरमायदो होमबा
अ आङो गिबियाव थायजौखौ ओ मा होनो हानग्रोनानै हाननायखौ एसे मोजांसि न मोनो आरो जेनबा सिरिनाया मालाबानिबो थायो नालाय एसे सेवनानैबो थायो ओमफाय बिदिनो ओ जेनेबा दसे टाइमनि सिरिनायखौ लाफादों आरो जि गोबाव जानाय खौ लायाखै थाइजौ फिथाइसो सिरिनानै थानायखौ लाजाया आरो अब बा गेसावफोर बायदि थायोना बेखौ हानग्रोनानै लाबाय लादो आङो गिबियावनो बिनि उनाव बेखौ मोजाङै हा हाबाय फिसा फिसा नोंनि गोसो जि मा होनो माबायदि ओ माबायाव हानो जेनेबा गोदोर हानोना फिसा हानोना मिहि मिहिद्राय इदि गावनि सायाव जायो आरो बे हानाया गाव मोजां मोननायनि सायाव जायो ओमफ्राय आङो बेखौ गिबियाव फिसा फिसा हाग्रोनानै लादों आरो बिनि उनाव एसे ओ मा होनो आङो ओ भयाम भयामखौथ' मिथिगौ नोंथाङा एबा दाबोरफोराव ओ सोमनानै दोननांगौ। गौ आरो बेखौ। आङो भयामाव संख्रि होनानै सोमनानै दोनदों माने बेखौ ओ माने हारसिंनो दै ओंखारखायो बियो मोजाङै माबाबा आरो दाबोराव औ औ
थाङो आरो इयो
औ औ बेखौ आङो हरनै हरसे हरनै बिनि सायाव जायो आरो बेयो नों संख्रि मोजांहाबनो थाखाय हरनै दोननाय जादों आङो ओमफ्राय आरो दाबोरफोरावबो दोनजायो मो मोजाङै खोबथेनांगौ आरो जाहाथे बार हाबा एसे मोजाङै माबानायनि आं बिदि बिदिं खालामदो आरो बिदि खालामदो आरो जेनेबा गुबुनफोरा बेलेग बेलेग खालामो सोरबा आरो फोरानग्रोयो बेफोरबायदिबो खालामो आं बिदि खालामदो आरो औ गोबां रोखोमनि खामनो हायो। आं बिदि खालामदों ओमफ्राय बिखौ आं मोजाङै ओ बिखौ बिदि खालाम मा होनो बयामाव सो नायनि उनावखौ बेखौ बोखारनानै सन्दुंआव लामस्रा स्रोदों सान्दुंआबो जों दा गोलोमबोथोर समना बारा बिदिनो अखा दसेनो सान्दुं बेफोरबायदि जायो आरो ओमफाय मोजां मोनबाय एसे मोजां सानसेयावनो मोजां आराम एसे रानदब रानदब जानाय। आङो जाजासे फोरानदो आरो बे रान्दब रान्दब जासे बिनि उनाव मस्ला बायदि फोरखौ बाजारनिफ्राय लाबनानै सोरबा आरो ग फथा मस्लाफोरखौ लाबोयो। सोरबा आरो गुन्दै खाफोरखौ लाबोयो बिदि लाबोदों आरो ओ आङो गुन्दैखाखौनो लाबोदों ओमफाय बेखौ बेखौ ओमफाय दाबोर गंसेयाव आङो मो मोजाङै लगायदों आरो बेहाय थाव होनांगौ जायो थावखौ एसे गोबां नांगौ जायो आरो ओमफाय बेयाव आङो थावखौ होनाय जादों ओमफाय थाव आरो मस्ला लगायनाय ओमफाय गोख्रै बानलुफोरबो होबा मोजां जायो आरो आसार नालाय बानलुफोरखौ होदों ओमफाय आमफाय बिदिनो मोजांङै लगायनानै बेयाव आरो औ सोना दोनबानो जाबाय आरो थावखौ मोजाङै एसे लोमजासे मोजां होदों सोरबा बायदिनिया होआबाबो बो ओ जायो बेलेक बेलेक थायो माने आसार बानायनाय बो गुबुन गुबुन जायो ओ बानायनो हायो ओमफ्राय आङो बेफोरबायदि बानायदों आरो ओमफाय बेहाय एसे भिनेगार होना होदों जाहाथे बुख्राफोर खायि आरो मैखुन बेरि बेफोरबायदि औ औ बेफोरबायदिनि थाखाय बे बेफोरबायदिनो खालामामना दोनबाय आरो आङो
औ दे दे बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै मिथिनो मोनबाय गोबां बाथ्रा ओ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय
औ औ दे औ दे दोनथ'नोसै दे नोंथां